हेल'।
खुलुमबाय नोंथां।
अ मा
अ गिबियावनो नोंथांना खबरा माबायदि?
द
अ नोंथांजों आङो। मोसौनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो सानदोंमोन रायज्लायनो हागोन ना नोंथां? हागोना।
अ।
अ दे होमबा आं जागायनोसै ओ मोसौ मोसौआ मासे न'आव फिसिजाग्रा जुनाद। मोसौखौ मोसौ ना गिबिआवनो बुंनो थाङोबा बिना ओ मोन थोंब्रै आइथिं गोनां लानजाय मोनसे गोनां बिना खोमाया फारनै। खुगा मोनसे मेगन थाइनै। आरो मोसौआ बायदि गाबनि जायो। बेयो गोसोम जायो। इसे किउ कालारनि जायो। गुफुरबो जायो आरो खायसेया। बेलेग गाबनि मिहाल गोनां बे गाबनिबो जायो। मोसौआ जोङो मोसौआ। जो आथोनाव जों बुंनो थाङोबा बेखौ जों गाय मोसौ होननानै बुङो आरो। जोला आाथोनि मोसौखौ जोङो मोसौ बल' होननानै बुङो आरो मोसौ फिसाया। बोसोराव जोङो मासे खरि मोनो। बेनिफ्राय जों मोसौ गाइनिफ्राय जोङो गाइखेर मोननो हायो। बे गायखेरनिफ्राय जोङो बायदि रोखोमनि गा गाइखेरजों बानाय जानाय जाग्रा बेसादफोर बानायनो हायो जेरै। गायखेर दाखा। गाइखेरजों बानायनाय स मिथायाइ जाग्रा मिथाइ। रस गल्ला। आरो बायदि बायदि काला गान बायदि बेफोरबायायदि जों जाग्रा बेसाद। फोरखौ जोङो मोसौ गायनिफ्राय मोननाय गाइखेरनिफ्राय जोङो बानायनो हायो। गायखेरा गायखेरनि गाबा गुफुर आरो। गाइखेर दाखानिफ्राय जि। गाइखेर माखनजों बानायो। बे माखननिफ्राय जों क्रिमबो मोननो हायो। मा मोनदों नोंथां।
मोसौनि आथिंङा।
खोनादोंना नोंथां।
अ एस एस।
नोंथाङा अननानै बेहाय जिहेथु जोङो। बरनि रायलायनाय। व बाहागो लादो बेहाय जेसेबां हायो नोंथाङा बेलेग राव। बुंनो नाङा। बिनि थाखाय नोंथांनिसिम खावलायनाय थाबाय। मोसौखौ ओमफ्राय दा आं जागायफिननोसै। मोसौ बलदखौ जोङो।
मोसौदा मोसौदा आबाद मावनायाव बाहाय जायो। बिनि आबुं। बि बायदि आथिं थोंब्रै लानजाय मोनसे खोमा मोननै।
औ।
औ मोसौ बलदखौ जोङो।
ओ बार लायो जाहाथे बियो थांनानै थायो एबार नोंथाङा दा होननो हासिगौ
मोसौ बलदखौ जोङो आबाद मावनायाव जोङो बाहायनो हायो बे मोसौ बोलोदनि हेफाजाबजों जोङो हालेवनानै जोङो बेहाय फोथाराव माइ गायनो हायो आरो बायदि खे आबादफोरखौ जोङो मैगंनि थाखाय बायदि आ आबादफोरखौ जों मावलांनो हायो मोसौनि खियाबो जोंना बुहुत बेसेन मैल' गोनां बेसेनगोनां बे मोसौनि खिखौ जोङो हासार हिसाबैबो जोङो जोंनि आबादफोराव बाहायनो हायो मोसौनि खिखौ जोङो एसे रानहोनानै जेब्ला जों गोबाव सम नि थाखाय दोनो बियो हासारनि खामानिखौ मावो जायनि जाहोनाव जोङो बेखौ फोथाराव मैगं गायनायाव बा बायदि आबाद फोथाराव जों बाहायोबाथाय जोंनिया बेयो ओ फिथाइफोरखौ मैगं मैगंनि फिथाइफोरखौ जोङो मोजां जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदियैनो जोङो मोसौ खौ जोङो खालि न'आव फिसिनानै जों गाइखेरल' नङा बेनिया बेनि खामानि बा बे मोसौनि गोनांथिया बुहुद होननानै जोङो मोनथिनो हायो बेनिखायनो जों न'आव मानसिफोरा जों बर'ल' नङा जों बायदि गुबुन गुबुन जातिनि जोङो सुबुंफोराबो मोसौखौ बिदिनो न'आव फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो न'आव फिसिनायखायनो जोङो मोसौखौ न'आव फिजाग्रा जुगार होननानै जोङो बुंनो हायो दा आङो नोंथांनि सेराव मोनसे ओ खावलायनाय लाबोदों बे खावलायनायानो जाबाय नोंथाङाबो आं जेरै मोसौनि सोमोन्दै बुंनानै थांबाय नोंथाङाबो बेबायदियैनो जेखि जाया जुनारनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन ना
औ
दे नोंथां जागायदो होमबा
आं मोसानि सोमोन्दै बुंनो सानदों मोसानिया बो मोसौनि बायदि आथिं थोंब्रै लानजाय मोनसे मेगन थाइनै खोमा फारनै गन्थं मोनसे आरो गन्थंनि गुदुङा मोननै जायजों बेयो बारखौ लायो आरो थांनानै थायो बिसोरनि आसुगुरैया गोलाव गोलाव जायो आरो बिसोरनि हाथायाबो जंफार जायो जायजों बिसोरो गावनि जाग्रा आदारफोरखौ अरथारनानै जायो लोगोसेनो बिसोरो हाग्रायाव थानानै जुनारफोरखौ अरनानै जायो आरो लोगोसे बिसोरो अरनबारियाव थायो जेराव मैफोरखौ बांसिन सिन मोनो गावसोरनि जाग्रा आदारखौ बांसिन मोनो लोगोसेनो बिसोरनि आदारखौ जानो समाव एसिखमानानै थानायनि गोहोआ ओरैबायदि गोब्राब जे बिसोर जेराव एसखुमाना थायो बिसोरखौ नुनो नागिरा एबा नुसननो नागिरा बेनिखायनो बे गोहोजों आरो गावसोरनि गोब्राब खारनो हानाय गोख्रों देहाजों गोख्रै खारनो हानानै अरथारनानै जानो हानाय मैफोरखौ आरो आदार बुथुमनानै लानो हानाय बे मासे हाग्रानि जुनार मोसाया जोबोर बोलोग्रा लोगोसेनो आं बे बे मोसानि बिगुरखौबो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो आरो दा मोसानि अनजिमाया जोबोर खम जालांनो हमदों थेवबो बे
माबाफोर बे